हेल'।
औ।
नोंथांजो दसे सम रायलायजागौमोन ना? आं नोंथांजों ओ हालेवनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ। ओ हालेवनाय होननानै माने हालेवनो माने जों आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो माने, हालेवनांगौ जायो माने, बर'फोरा आबादजोंनो थांनानै थायो नालाय, ओमफ्राय जु अ आबाद मावनाय होननानै बुंबाथाय जों गाहायै माइ आबादखौनो मिथियो। बिनि उनाव जोङो, ओ माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ खोथिया नांगौ जायो। आरो जों बे खोथियाखौ जों गावनो, गावसोरनो माने ओ फोनानै लानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय दा बे खोथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो मोनसे दब्लाय एबा दुब्लिनि गोनांथि जायो। ओमफ्राय बेवहाय, जोंङो माने बे दुब्लिखौहाय गिबियावनो हालेवो। बिनि उनाव हालेवना लानायनि उनाव हाय बेखौहाय ओ
औ
बिदिनो मै होयो ओमफ्राय मै होनानै माने इखौहाय इयाव थानाय हाग्रा जाबोर जुबुरफोरखौ बोखारनायनि उनाव बेयो समान जानायनि उनावहाय माने फोनो लानाय माइ जोलैखौहाय माने ओ इयाव फोनानै होयो आरो मोजाङै। ओमफ्राय ओ बिनि उनाव जेब्ला खोथियाफोरा मोजाङै रज र'जगोन बा खोथिया जागोन होनबाथाय जोङो गायनो थाखाय आरोबाव ओ दुब्लि फोरखौ माने हालेवनानै लायो आरो एखे रोखोमैनो हालौ नानै माने ओ मै होनानै दुब्लि बेहाय फोमोननानै ओ आरोबाव खेबसे हालेवफिननानै माने ओ खोथियाखौहाय माने फुना लाबोनानै जेराव फोदोंमोन बे जायगानिफ्राय फुना लाबोनानैहाय, ओ माइखौहाय गायनाय जायो आरो।
औ औ
जोंङो माइ गायनायाव माइ गायनायावहाय माने बिदिनो ओ बर'फोराहाय ओ माहोनो हाजिरा फोर फोरबो लायो। ओमफ्राय आरो बिदिनो गामिनि मान मानसिफोराबो ओ बे नखर मोनसिनिया बेयावहाय सोरखौबा माने बे नखरनियाबो नखरखौ हेल्प खालामनाय हेफाजाब होलाय लायो आरो ओ आरो ओ लास्टावहाय बिसोरो ओ नखरनि सोरनिबा मोनसे नखरनि ओ लास्ट माइ गायनायावहाय बिसोरो गासैबो गामिनिफोरानो ज लोगो नांनानैहाय ओ बै नखरनि माइ गायनायखौ बिसोरो हेल्प हेफाजाब होयो आरो औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बरफोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै?
औ औ। आबादा जोंनि बरफोरनि गाहाय थांना थानायनि दोरों राहा होननानै बुंनाय जायो। मिथिबायना? बर' हा रिया अनलि आ माने आबाद मावनायल' नङा माने बिसोरो बै माइ आबाद मावनायजों लोगोसे बिसोरो आरो गुबुन गुबुन आबादबो मावनाय जायो। मैगं थाइगं गायनाय जायो आबाद माव हालेवनानै हाल एवनो था फाय गिबियावनो जोंनो नांगौ नांगोल नांगौ आरो जोंल' नां औ मै नांगौ। आरो बेफोरखौ जोङो मै खौ बानायना लायो दफांनि बानायो। ओमफ्राय नांगोलखौबो दं फांनि बानायना लायो। बेनि उनाव बै नांगोलजों हालोवनो थाखाय जों न' नांगौ दानिया मुस सौ।
औ।
मोसौ नांगौ जोंनो। जेब्ला जोङो माइ गायन' लागोन अब्ला जोङो माइ गायनायनि सिगाङावनो बै गायन' लानाय माइखौ जाय खौ बुङो माइ जुुलि। खौ जोङो सान थाम सानब्रैनि थाखाय बैखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो।
औ
बेनि उनाव दुब्लियाव बेयावहाय जोङो गिबियावनो। नांगोलजों बेखौ जों रायना लाग्रोनाय जायो हाखौ खारायना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो लासैनो बेबायदिनो नांगोलजों एवै एवैनो बेखौ जोङो। मै होनानै लास्टावहाय बै समना दोननाय माइखौ जायखौ माइ जुलि बुङो बेखौ ए एसे एसेसे बे दुब्लियाव सारफावनानै होनाय जायो। जेब्ला बै सारखावनाय खुथियाया अंखारगोन अब्ला जोङो फोथाराव बेयावबो हालेवजेनलाय लायो हालोखौ जोङो मैजोंबो मोसौजोंबो एवना हायो आरो दायो टेक्टार जायनि न'आव टेक्टार दङ बेजोंबो एवना ला नाहोयो बेयावबो फोथारावबो माइ गायनो थाखाय जोंनो नांगौ दानिया ओ बै खुथियाखौ नांगौ गिबियावनो जोङो बेखोबो खारायग्रोना लायो खारायग्रोना लाना नायनि उनाव बेखौ जोङो एवबाय थायो मोसौजों बिदिनो सानथाम सानब्रै सानबा इदिहाय एवना लानायनि उनाव जेब्ला बै हाया मो फोमोनगोन बेयाव बेयाव जोंनो मै जायखौ जोङो आबाद मावनो थाखाय नांगौ मै बै मैजों जोङो बेखौ मोजांनो होनानै लाग्रोनायनि उनाव बै ओ फुनाय खुथियाखौ बेखौ बेयावहाय गायलांबाय थायो।
उ।
बेखौ गायलांनायनि उनाव गावनि न'खरनि मानसिजों लोगोसे। गामिनि। बर' हारिफ्राथ' सिगां, माने बे देहायनो जमा गामि खाथि खालानि बा न'खर खाथि खालानि गास यै आइजो माहारिफ्रा, माने ज' लुगो नांनानै जायखौ खावरि जानाय बुंनाय जायो। बिसोर गासैबो लोगो नांनानै। बेखौ मा खालामनाय जायोमोन गायनाय जायो।
औ।
औ बेखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बियो माइआ बै आघोन माखोआव। आखोन माखुआव बेखौ माने हानाय जायो।
औ।
औ। बेखो हाखांनायनि उनाव, आरो न'आवबो लाबोनाय जायो। बिनि उनाव बै आबाद मावनाय बेजों लोगोसे जोंनि आरो बर'फोरा माने बायदिरोखो रोखोमनि मैगं थाइगं फुनाय जायो जेरैबायदि बेसर बेसरखौ बर' फारिया गावनो बानायनानै लायो। बेसर दङ साइड बेखौ जोङो थाव गोथां होननानै बुंनाय जायो। जोम बेखौबो जोङो। माने मोसौजों हालेवनानै, नांगोल जुंगालनि गेजेरजों, मोसौजों हालेवनायनि गेजेरजों, माने बैखौबो जोङो गायनानै लायो। बेनि उनावहाय। दालि दालिखौबो जोङो गावनो बानायनानै जायो। हालेवनानै बेखौ गायनानै। आरो दङ सबाय। सबाइ खौबो जोङो सबाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरों जानाय होननानै बुंबाय जायो ओम। जायखौ बर'फ्रा गासैबो जायो सबायखोबो बेबायदिनो ओ मसौजों नांगोल जुंगाल बेबायदिनो लगायनानैहाय मानसिया हालेवो बेखोबो खारायग्रोना लाग्रोनाय जायो गिबियावनो। बैखो खाराय ग्रोनायनि उनाव नाव बेबायदिनो एवबाय थानानै हाखौ माने फोमोनग्रोना लानाय जायो। बिनि ओमफाय बै गायल'नानै सबाय बिमाखौ बै सबायखौ बेयावहाय हायाव सारनानै होयो। गेसेब्लाद बियो सारखांनायनि उनाव जेब्ला बियो अंखारगोन अब्ला बर'फोरा बेखौ माने मोजाङैनो साफा खालामना लानानै बिनि दाखलफोरखौ गारनानै आरामनो बेखौ सान्दुुंआव फोराननानै ग्रायेद थिनानै दोननाय जायो आरो बेद जोङो बर'नि माने मोजां मख'जाथाव आदार हिसाबै जानाय जायो ओंख्रिखौ बै ओंख्रिखौ जोङो सबायजोंबो जायो। सबाय जों अमाज जों जायो। सबाइजों अमाजों जानायनि उनाव बेजों अनगायैबो दाउजोंबो माने बेखौ जानायखौ जोङो बर' समाजाव मोननाय जायो बेबायदिनो माने जोंनि बर' हारिया माने गावनि आखाइजोंनो बेबायदि नांगोल जुंगालखौ बानायना लानानै हालेवनानै गावनि जिउ खुंनायखौ माने मुननो होयो। दासिमबो जोंनि बर' समाजाव बेबायद दि मावनानै जानाय आबाद मावनानै जानाय हालेवनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' समाजाव दासिमबो मोननो हायो।
औ
नोंथाङा आरो बेनि सोमोन्दै आंनिसाय आरो मोजाङैनो बुंबावनो हागोन नामा नोंथाङा बुं द'
औ उम थांनि बुंनाय बायदियैनो जों मिथिनो हाखाबाय जेनेबा ओ बर'फोरा माइ आबादजोंल' ओ माइ आबादखौल' मावो बेबायदि नङा। ओ माय माय आबाद माव खांनायनि उनाव जेरैबाददि ओ गोरान आबाद होननानै बुंनांगोन बेखौहाय दैज्लां बायनायनि उनावहाय ओ बिदिनो ओ माइ गायखांनायनि उनाव माइ हाख खांनायनि उनाव बिदिनो सबाइ बेसर आरो जुखामफोरखौ आबाद मावो आरो बेजों लोगो सेनो गावनि ओ फोथारनि अनगायैबो माने गावनि न'आवनो गावनि न'जों नां जाबनाय बा सिथ्लाजों नांजाबनाय हायावनो बिसोरो दुन्दियाफोर मस्ला मसलि गावनि नआव नांगौ जानाय फिसा फिसा मुवा बेसादफोर मैगं थाइगं इ फोरखौहाय फो नानै लायो जोङो बे सबाय जुखाम बे सर फोरखौहाय जोङो आरो मा होनो फालांगि खालामनानै बा न'खरनि रांखान्थि हेफाजाब जानाय बायदियै बिसोरो ओ हाथाय बाजारफोराव फाननानै न'खरनि थाखाय हेफाजाब ओ मोननो थाखाय बिसोरो फानहैयो। नाथाय न'आव जा एसे एनै नां ग' जानाय ओ जानो थाखाय मोनजानो बायदि जेरै मैथा आरो बेफोरबादिनो फिसा फिसा मस्लाफोर दुन्दिया ओ गार' मस्ला इफोरखौ बिसोर न'आवनो ओ गायनाय नैनो
औ औ दे दे होनब्ला ना नोंथां दिनै बेसेबावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे।